हेल' औ खोनादों ना नोंथां?
औ खोनादों नोंथां।
औ ओ बिदिब्ला नोंथाङा माबोरै दङ।
आङो मोजाङैनो दं नोंथां। नोंथाङा माबोरै दङ?
औ। आंबो आंजों लोगोसे आंनि न'खराबो गसाइनि अननायाव मोजाङैनो दं थ'यो दा मानि नोंथां।
औ।
औ बिदिब्ला आं नोंथांखौ ओ फन खालामनायनि जाहोनानो जाहैबाय ओ नोंथांजों आङो। दैज्लां बोथोर एबा मेसें बोथोरनि बागै एसे सुंद'यै। ओ सावरायनो होननानै आङो नोंथांखौ फनखौ हरनाय जादोंमोन नोंथां। नोंथाङा आंनो दसे समखौ होनो हागोन ना नोंथां?
औ थारैनो हागोन नोंथां।
औ। बिदिब्ला जोंना ओ दैज्लां बोथोर आरो मेसें बोथोर बे बोथोरा जोंनि बोसोराव ओ खेबसे खेबसेहाय फैयो।
औ नोंथां।
बिदिनो जोंना ओ दैज्लां बोथोरावहाय अखा हायो आरो मेसें बोथोरावहाय ओ अखा हा-हानायखौ जोङो गोबां नुवा बिदिनो आङो नोंथांनि सेराव मेसें बोथोरनि। बागै एसे सुंदयै फोरमायलांग्रोनो होननानै आङो सानदों।
औ।
औ जोंना मेसें बोथोर होनोब्ला। ओ जोङो मेसें बोथोराव ओ गोजांनाय बोथोर जाहैयो। खोनादोंना नोंथां औ बिदिनोहाय जोंना औ। बिदिनोहाय जोंहा ओ दैज्लां बोथोराव जेरैहाय आबाद मावो मेसें बोथोरावबो बिदिनो जोङो गोबां आबादखौ मावनायखौ नुनो मोनो। मेसें ओ मेसें बो थोरावहाय जोंनिया अखानि बिबाङा जोबोर खम जायो। बेनिखायनो जोङो ओ मेसें बोथोराव ओ बिदिनो गोबां जायगाखौनो गोरान गोरान एबा जोङो ओ बायदिसिना हाब्रु दैब्रुखौ जोङो मोननो थाङा बेनिखायनो आङो। मेसें बोथोरखौ जोबोर मोजां मोनो ओ जोंना औ मेसें बोथोरावहाय जोंना ओ फरायसालियाव थांग्रा गथ'फोर ओ बेफोरबो जोंना खस्थ जानायखौ नुनो मोना जेरैहाय जोंहा मेसें बोथोरावहाय ओ बिदिनो सुइस सुइटार थुइटार एबा जेकेट थेकेट गाननानै जोंना फरायसालियाव मोजाङैनो फरायहैनो हायो नाथाय जोंना गोलोम बोथोरावहाय गोलोमनानै सान्थि मोना आरो जोंहा मे-मेसें बोथोरावहाय अखाबो हाया बेनिखायनो जोंना फरायसालियाव गोसोबायदि थांनो हायो एबा गो सो बायदि फैनो हायो बिदिनो ओ थांलाय फैलायाव उसुबिदा जानायखौ जों नुनो मोना आरो मेसें बोथोराव जोंहा बार अखा बायदिसिनानिबो जोंहा गिनांगौआ गैया जानानै फैयो। बेजों लोगोसे ओ ए म्फौ एनला जिबौ खानस्रि ओ बेफोरबायदि एम्फौनि गोजानावबो जोङो मेसें बोथोरावहाय थानो हायो। बिदिनो जोंहा मेसें बोथोरावबो जोंहा गोबां आबादखौ मावनानै जोंहा गोबां रां खामायनाय खौ ओ दानि आबादारिफोरखौ नुयो जोंहा मेसें बोथोरावहाय बिदिनो बेसर लाफा ओ लाफा बायदिसिना आबादखौनो मावनानै जोंनिया गोबां ओ रां खामायनायफोरखौबो जोङो नुनो मोनो।
औ थारैनो
औ मेसें बोथोर होनोब्ला जोंहा ओ सा जोबोद दैज्लां बोथो बायदिसिना जों मोदोमाव बांसिन अरो एबा बायदिसिना एम्फौ बिदिनो गोबां जायो। बिदिनो जोंना मेसें बोथोरावहाय बिदिखौ जोङो बारा नुनो मोना एबा जोंहा गोबां खस्थ मोना बि जोंना औ दुब्लिफोर फोथारफोराव मोसौ बोरमा हैयोब्लाबो जोंहा दै बायदिसिनाखौ गायालासिनोहाय गोरान गोरानै थांनानै फैनो हायो आरो जोंहा मेसें बोथोरावहाय बाराद्राय सुबुंफोरनियाव बिदिनो गाराय गुरायबो एबा लोमजानाय साजानायफोराबो गोबां जाया। मानो होननानै बुंङोब्ला जोंना मेसें औ मेसें बोथोरावहाय जोबोर ओ मोजां एबा जोंना जायगा बायदिसिनाफोराबो मोजाङै था यो बिदिनो आङो मेसें बोथोरखौ जोबोर मोजां मोनो आरोना नोंथां।
औ थारैनो नोंथां
बिदिब्ला नोंथाङा आंनो दैज्लां बोथोरनि बागै एसे सुंद'यै फोरमायना होनो हागोन नामा नोंथां?
औ हागोन थारैनो नोंथां दैज्लां बोथोर होनो ब्लाथ' जोंहा अखा हायो नङा होमबा नोंथां।
औ।
दैज्लां बोथोराव जोंना गोबां अखा हायो आरो दाबो दैज्लां बोथोरानो जागासिनो दं। नोङा होमबा नोंथां? दैज्लां बो थोराव जोंहा बांसिनैनो सुबुंफोरा बर' सुबुंफोरा माइ आबाद मावो। जेरैहाय जों दा माइ दैज्लां बोथोराव माइ आबाद मावगासिनो दङ।
औ।
माइ आबादखौ जोङो दैज्लां बोथोराव मावो। मानोना जोंनो माइ आबाद मावनो थाखाय दै नांगौ जायो। दैज्लां बोथोराव आबादल' नङा आरो गोबां मैगं थाइगंनि आबादबो मावनाय जायो। जेरैहाय उम दै जिंखा, पथल बेफोरखौ जोङो मावनाय नुयो। आरो जोङो दैज्लां बोथोराव जोंनियाव दै बाना जायो। दै बानाया जेरै जोंहा लोमसावजोबो जे दैमा एबा फुख्रिफो रा जोंना लोमसावनानै बेवहाय गोबां ओ जिब जुनारफोरनिबो खहा जानाय नुनो मोनो। जेरैहाय जोंनि बे मोसौ मैसोफोराबो जोंना गोबां खहा जायो। जेरैहाय जोङो दैज्लां बोथोर होनोब्ला गोबां गोबां गिख्रं-गिख्रंथाव होननानैबो सानना लानो हायो। जेनेबा जोङो दैज्लां बोथोर जायोब्ला खोनानोदोंना नों?
औ खोनादों नोंथां थारैनो।
अ दैज्लां बोथोर जायोब्ला जोंना गोबां गि-गिख्रंथाव जानोबो जायो। मानोना जोंना दैज्लां बोथोराव जोङो दैबाना जायो। दैबानाजों जोंनिया जिब जुनार एबा मानसिनि जिउआबो खहा जानो हायो। मानोना दैज्लां बोथोरा जो-जोबोर गाज्रिबो होनजायो मानोना बियो जोंनि जिउआव खहा लाबोनोबो हागौ। ओ दैज्लां बोथोराव जोङो माइ आबाद मावो। माइ आबादाव दैनि गोनांथि थायो बेनि थाखायनो जोङो माइ आबादखौ मावो। बेनिफ्राय जोङो खायसे गोजौ एबा बोरै जायगाफोराव जों ओ जोंनि जानो गोनां एबा मैगं थाइगंनि आबाद मावो। जेरैहाय फथल, जिंखा बेफोरखौ मावनाय नुनो मोनो।
औ नंगौ।
बोथोराव ओ बांसिनहै अखा हायो आरो सान्दुंआबो जोबोर गोसा जायो। मिथां मेसें बोथो ख्रुइ दैज्लां बोथोरा जोबोद आलादासिन आरो जोबोद गिख्रोंथावसिन। मेसें बोथोर आरो दैज्लां बोथोरजों रुजुनानै नायोब्ला जोंनिया मेसें बोथोरखौ मोजांसिन होन नानै जोङो सानना एबा नुना मोनहरो। दैज्लां बोथोरा जोंना जोबोर गिख्रंथाव हिसाबै फैयो। बेनिफ्राय जोङो दैज्लां बोथोराव ओ बिदिनो जोंनिया दैबानाफोर जाबाय लोमसावजोब्बाय बेनिफ्राय जोंनिया जोंनि नाफोरा बो आलाय सिलाय जायो। आरो जोंनि बे जा ओ गाज्रि दै बेफोर खौ गानानै जोंनि मोदोमाव एबा सोलेराव बेरामबो जानो हागौ। ओ बिदिब्ला नोंथाङा आंनो दैज्लां बोथोरनि बागै एसे फोरमायना होनो हागोन नामा नोंथां?
औ हागोन नोंथां। जोंना दैज्लां बोथोर ओ होनोब्ला आरो फारसेथिं नायोब्ला जोंना जोबोर मोजां। मानो होननानै बुङोब्ला जोंना आसाम हादोरसायाव जोंना ओंखाम जानानै थांना थायो। बे ओंखामखौहाय जोंना ओ संनो थाखाय माइरं एबा ओ माइरंनि गोनांथि जायो एबा बे माइरंखौ जोङो माइ आबादनिफ्रायसो मोनो बेनि थाखाय जोङो माइ आबादखौ मावथारनांगोन होननानै गोनांथिथार होनना सानना लायो।
औ थारैनो नोंथां।
नि अनगायैबो जोंहा दैज्लां बोथोर होनोब्ला जोबोर मोजां मोनो खायसे खायसे मानो होननानै बुङोब्ला जोंनि गासैबो फिथाइ सामथाइनो दैज्लां बोथोराव बांसिन ओ जानो एबा ओ गा दैज्लां फिथाइयाव दैज्लां बोथोरावसो बांसिन जायो। जेरैहाय जोंहा थाइजौ खान्थालानो ज जा लेसुआनो जा बिदिनो ओ ले लेथुखु बायदिसिना फिथाइया जोंना दैज्लां बोथोरावसो साबसिन जायो। बेफोर ओबेफोर औ बेफोर फिथाइफोरखौ जानानै जोंनि खायसे खायसे सुबुङा एबा ओ गोबां मोजां मोनो आरो बेखौ जानाय मोजां मोननायजों लोगोसे जोंनि देहायावबो गोबां गोबां ओ बोलो एबा जो सक्तिखौ जगायो होननानै जोङो मिथिना मोनो। बिदिनो जोंना फिथाइ गोथां फि औ बिदिनो जोंना गोथां फिथाइफोरनिफ्राय गोबां सक्तिखौ जोङो मोनो होननानै ओ ओ मोनथिना मोनो। थिग बेफोरबायदिनो ओ बेफोरखौ खाबु लानानैनो जोंना आबादारिफोरा दैज्लां बोथोरावबो दाना गोबां फिथाइ सामथाइखौ आबाद मावो। मावगोरा जालांबाय जेरै जोंहा दानि मुगायाव थाइजौ आबाद मावनायखौ नुनो मोनो। खान्थाल आबाद मावनायखौ नुनो। मोनो, सुमफ्राम आबाद मावनायखौ मोन नुनो मोनो आरो लेसु सु आबाद मावनायखौ नुनो मोनो। थिग बेफोरबायदि फिथाइफोरा जोंना गासैबो दैज्लां बोथोर बोथोरावसो बांसिन जायो होननानै जोङो मिथिना मोनो। एबा जोङो नुनानै मोनो। बेनिखायनो जोङो खायसे खायसे सुबुङा दैज्लां बोथोरखौ मोजां मोनो आरो खायसे खायसेनि बायदिब्ला दैज्लां बोथोरा जोंना अखा अखा हायो बिदिनो दै बाना जायो। बे दैबानायाव जोंना बायदिसिना ना ओ ना, खांख्राइ एबा खुसिया बायदिसिनाखौ नागिरनानै खायसे सुबुङा जोबोर मोजां मोनो आरो बेफोरखौ नागिरनानैनो बेफोरखौ नागिरनानैनो बेफोरखौ फाननानैहाय जोंहा खायसे खायसे सुबुङा गोबां ओ राङारि बिथिङावबो दावगानो हायो। बेनिखायनो जोंहा दैज्लां बोथोरखौ बो मोजां मोनग्रा गोबां सुबुंफोर दङ होननानै आङो मोनथिना मोनो। आरो बेजों लोगोसे जोंना दैज्लां बोथोराव गोबां ओ बिदिनो आबाद मावनाय एबा मोसौ आबाद मावनायफोरनोबो जोंना ओ गांसो बायदिसिना होना होनो थाखाय जोंना ओ बिदिनो बिफां--बिफां-लाइफांनि बिलाइ एबा बोरमाफोरनो होनोबो जों बिफां-लाइफांनि बिलाइफोरखौ जों जोङो दैज्लां बोथोराव बांसिन मोननाय जायो। बेफोर बिफां-लाइफांनि बिलाइआ जोंना मेसें बोथोरावहाय ओ रानलां ओ रानजोब दैया खम जानायनि थाखाय जोंहा बेफोर ओ बिलाइफोरखौ जोङो गोबां राननायखौ नुनो मोनो ओ मेसें बोथोराव आरो ओ मेसें बोथोर होनोब्ला खायसे-खायसे ओनसोलावथ' जोंना मेसें बोथोरावहाय ओ जोब दैनि जोबोर आंखाल जायो जेरैहाय ओ जोंनि जों-जों थानाय ओनसोलनि जोंनि साहा ओनसोलावनो ओ दैनि गोबां आंखाल ओ दै दैखर जावनाय ओ बिसोरनि ओनसोला हाजो जायगा नालाय बिसोरनि ओनसोलाव दैख खर जावनो हाया बिदिनो जोंहा मेसें बोथोराव जोबोद दैनि आंखाल जानायनि जाउनाव बिसोरो ओ दैज्लां बोथोरखौसो मोजां मोनो नाथाय ओ आंनि बायदिब्ला आङो मेसें बोथोरखौ ओ मोजां सिन मोनो नोंथां।
औ थारैनो।
औ बिदिब्ला ओ बिदिब्ला नोंथां जोंना समाबो जाबाय। औ नोंथांजों बै दैज्लां बोथोर आरो मेसें बोथोरनि बागै सावरायनानै गोबां मोनथियोबा बाथ्राखौ मोनथिना मोननायनै आङो जोबोर गोजोननाय मोनबाय नोंथां।
औ थारैनो नोंथां आंबो नोंजों नोंथांजों रायज्लायनानै गोजोननाय मोनबाय जोबोद मिथि यै बाथ्राखौ मिथिनो मोनबाय। बिदिनोबा दोनथ'लायनोसै नङा होमबा! औ